औ खोनादों।
औ नोंथां नोंथांनाव आङो बैसागुनि बागै एसे सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां नोंनाव नोंथांनाव रायज्लायनो थाखाय एसे सम दङ ना?
दङ दङ नोंथां औ
औ ओ नोंथांमोननि हालामावहाय ओ बैसागुखौ माबायदि दि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे मिथिगौबा फोरमायनानै होलांग्रोदो?
औ औ थारैनो ओ नोंथां सोंनाय लेखा आं फोरमायनो लानोसै ओ जोंहा बैसागु होनोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय एबा जोंनि हालाम एबा जोंनि रायजोआवहाय गोबां रोखोमै जोंहा। आलादा आलादा रोखोमनि खुंनायखौ जों नुनो मोनो हारि लाना हारि नङा होमबा दा बे रोखोमैनो जोंनि बर' हारिमुआव जोंनि बर' हारियाव जोङो बैसागु फोरगखौ बायदि नेम खान्थिजों जों फालिनाय जों नुनो मोनो जेरैहाय बै बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला बैसागो बोथोरावहाय जोंनि दंफां लाइफां जिब जुनार दाउमा दाउसा सुबुं माहारिनि गासैनिबो गोसो बोसोरआ असि फावखाङो नङा होमबा नोंथां बैसागु बोथोरावहाय थिग बेबादिनो जोंहा दंफांनि गोरलै बिलाइ खिलिनायखौ जों बैसागु बोथोरावहाय नुनो मोनो थिग बे लेखायैनो बिदिनो जोंहा बैसागु बोथोर होननानै बुङोब्ला बैसागोआ बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय जायो नङा होमबा नोंथां थिग बे लेखायैनो औ आ एप्रिल दाननि जि एबा जिबा खालारनिफ्राय जोङो जागायजेननायखौ जों नुनो मोनो बैसागु बोथोरखौ एबा बैसागु फोरबोखौ दा बे रोखोमैनो जोंहा बैसागुखौहाय मोननै रोखोमै जों फालिनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय जेरैहाय मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु नङा होमबा दा मोसौ औ औ मोसौ बैसागुनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो ओरैबायदिहाय जोंहा मोसौ बैसागु एबा मोसौ सानखालिहाय जोंहा मोसौखौ फुङावनो थाव गुबै फुननानै जोंहा फुख्रि एबा दैमा दैसा एबा दैखरफोरावहाय थुखैहैनायखौ जों नुनो मोन मोनो दा बेनि उनाव मोसौखौ थुखैनानै न'आव लाबोनानै जोंहा बायदिसिना मैगं थाइगं जेरैहाय लाव फान्थाव हालदै बायदिसिना रोखोमनि बिलाइ लिगलिथि फात उ बायदि बायदि रोखोमनि बिलाइफोरजों जोंहा बुस्राव बुस्र जोंहा बायदि रोखोमनि सल' खननायखौ जों नुनो मोनो जेर रैहाय बिदिन्थि महरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरलांबाय था नङा होमबा नोंथां थिग बेफोरबायदिनो औ बेबादि बिदिनो नेमखान्थि महरै जोंहा थुखैस्रां लोबस्रां जोंहा मोसौखौहाय जोंहा आगोलनि नेमखान्थि बायदियै जों नुनो मोनो जेरैहाय थुखैखांनानै जों हा हांगार फोननानै मोसौनो फोथाराव उदाङै जानानै बेरायथों हाग्रा बंग्रा औ बेरायथों होननानै जोंहा हगार हरनाय जायो दा हांगारखौ मानो फोननानै होनो होनोब्ला जोंहा नुनो मोनो खोनानो मोनो जोंहा मोसौआ हाग्रा बंग्रायाव थांनानै जाहा मोसा लख्राया लोगो मोनोब्ला गिनानै खारथों होननानै बै हांगारखौ फोननाय जायो होननानै जों मिथिना मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ औ थारैनो जोंहा बैसागु बोथोर होनबा दा बै मोस मोसौ थुखैनायनि अखानायैहाय जोंहा सेथि सान होननानै बैसागुनि सेथि सान होननानै गोदान बोसोरनि बेखौ मानिनानै लानाय जायो दा बे रोखोमैनो जोंहा बै सानखालि जोंहा दुगैस्रां लोबस्रां जोंनि न'खरनि सुबुंफोरा एबा न'खरनि सुबुंफोरखौ दुगैस्रां लोबस्रां फुंबिलियावनो आलारि बाथि फोजोंनानै जोंहा न'खरनि गेदेरफोरखौ मान बावनाय जायो नङा होमबा एबा खुलुमनाय जायो थिग बे रोखोमैनो फोराबो उन्दैफोरखौ अननाय बजबनाय एबा मान होनायखौ जों नुनो मोनो थिग बे रोखोमैनो बेनि अनगायैबो जोंहा गामिनि जा बोराय बेन्थ' बोराय बुरै बैसो जानाय सुबुंफोरखौ खौहाय जोङो लाइमोन फोरा गामिनि ज' ज' गासिबो थांनानै खुलुमहैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा मान बावयैनायखौ थिग बे रोखोमैनो बायदि नेमखान्थि बाहायनानै जोङो बैसागु फोरबोखौ खुंलांनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनि उनावहाय जोंहा आ जानाय लोंनायनि बेलायाव बुंनानै बुंनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो जेरैहाय गोखा गोखै मैगं थाइगं जों जानाय नुनो मोनो नङा होमबा बैसागो बोथोरावहाय थिग बे रोखोमैनो जोंहा गोखा गोखै होननानै बुङोब्ला जों नुनो मोनबोदों जे जौ से जिस्नि ना जौसे स्नि बेसेबां बा गोखा गोखै मैगं थाइगं जानायखौ जों नुनो मोनो आं एसेबांखिनि रोंजोबा मुंफोरखौ अब्लाबो मोनथाम मोननैनि मुंखौ एसे गोसोआव दङ' जेरैहाय दिंखिया बिलाइ ओ दै खिया मैगं फुंखा बिलाइ माना मुनि बायदि बायदि रोखोमनि जेरैहाय थालिर फस्ला बायदि बायदि जोङो जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेनि गेजेरजों जानाय-लोंनायनि गेजे जेराव जों मख'बावनो हायो जेरैहाय जोंनि जौ बिदै नङा होमबा माइब्रानि जौ बिदै बेखौ जोंहा ओ बै बैसागो बोथोरावहाय ओ लोंनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा ओ से बोसोर नै बोसोर गाहाम सिगांनिफ्राय जोंहा फिसिनानै दोनो होननाय बै माइब्रानि जौ बिदैखौ जोङो लोंनाय खौ नुनो मोनो नङा होमबा ज' ज'
औ नों
थिग बे रोखोमैनो जोंहा औ औ ओ मोसानायनि बेलायाव बुङोब्लाबो जोंहा जोंनि गामिनि बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो ज' ज' ओंखारबोनानै बैसागु बोथोरावहाय मोसानायखौ जों नुनो मोनो दा ओ थाङाबो औ नों थाङाबो आंनो बैसागु फोरबोखौहाय माबादिहाय मोसानानै रंजानानै खुंबोनाय जायो नोंथाङा आंनि एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां आङो जाखिनिखौ हागोन गौ हागौ एबा मिनथिगौ नु आरो नुबोदों बेनि बागै नोंथांनो आं ए से फोरमायनानै होलांनोसै बिदिब्ला दे बिदि बिदिब्ला नोंथाङा एसे खोनासंलांदो गिबियावनो जोङो बैसागु बोथोर होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि दंफां-लाइफांफ्राबो बिदिनो गोदान महर लायो गो थां बिलाइ खिलियो आरो बिदिनो समायना-रमायना ओ खौ दाउ खौऔबो गाबनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो एप्रिलनि जे सैद' थारिखआवहाय बेनिफ्रायनो जोंना बै सागुआ जागायजेनो आरो बेनि सैद' ओम सत्र' थारिखफोर सिमहालागै जोंना बैसागु मोसानाय स्टार्ट खालामनाय जायो बेनि फ्राय आरो बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंना मोननै रोखोमनि ओरैनो जों फालियो आरो जोंनि हालामावहाय हायबो नोंथां जे मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु मोसौ बैसागुखौ जोङो फालिनो थाखाय गिबियावनो ओ जोङो मोसौखो थु खैनो थाखाय फुङावनो ओ थाबनो सिखारो। सिखारनानै बेनि उनावहाय मोसौखौ थुखैनो था खाय जोङो बिदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं-थाइगं जेरै हालदै फान्थाव ओ थाराय दिग्लिलिथि आरो लाव फान्थाव बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं खौ जोङो जाखिनिखौ होयो बेफोरखौ जों हानानै लाग्रोयो हानायनि उनावहाय जोङो मोसौनाव जे ओ साराय एबा खान्थानिफ्राय जोङो हांगारखौ हल'नानै लायो लानायनि उनाव जोङो बेखौहाय एसे देग्लिनाय जायो। देग्लिनानै बेवहाय जोङो थाव गोथांखौ एसे लागायो लागायनानै बिदिनो जोङो बे हांगारखौ मोसौनाव फुननो थाखाय जे थालिरनि थालिर बिलाइनि थारा बेखौहाय जोङो बिलाइखौ साफा गारनानै लानानै बे थाराखौ हाय मोनथाम मोनथाम स'से ससे मोनथाम हास'नानै बेखौ जों जयै खानाय खानाय जायो। आरो बेखौ खानानैहाय जोङो बेवहाय ओ बे थालिरनि थारा जों हांगारखौ थुनानै जों मोसौनाव फुन नाय जायो आरो नोंथां आरो बेखौ फुनखांनायनि उनाव हाय जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय फुख्रि एबा दैमायाव जोङो लाङो लांनानैहाय बिदिनो बयबो मानसिफ्रा लैहोर लैहोर थांनानै फुख्रि एबा दैमायाव मोसौखौ जयै थुखैहोयो बिदिनो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोरै मोसौफ्रा एरलांबाय थाथों होननानै जोङो मोसौखौ बिदि बुंनानै थुखैनाय जायो आरो नोंथां आरो थुखैनायनि उनावहाय जोङो बे मोसौखौ गां जानो थाखाय बिदिनो हैनाय जायो हैनायनि उनावहाय जेब्ला मोनायो मोनाब्ला मोनाब्लाथाय जोङो मोसौखौ न' फारसे लाबोफिनो लाबोनानै बे मोसौखौहाय बे ओ बे मोसौनाव थाखानाय फुराना भागाजोंहाय जों बेखौ खानाय जाया जोङो बे दिनावहाय गोदान ओ बिदिनो गोदान फागा लाबनानै बेखौ मोसौनाव खानानै होनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेवहाय मोसौफोरनि गलियावहाय एसे फुजा फोरबो खालामनाय जायो बे दिनावहाय औ आरो मानसि मानसि बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बिदिनो गिबियावनो जानाय लोंनायनिथ' दिन नालाय बे फोरो बैसागु बोथोरा जे बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि गोखा गोखै आरो गुबुन रोखोमनि गोदान मैगंफोरबो मोननाय जायो जों बैसागुआव बे समावहाय जोङो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं खाबथिंनानै जयै जायो बेफोर मैगंफोरनि नामानो जाहैदोंमोन जे जाखिनिखौ मिथिगौ आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनानै होलांदिनि बिदिनो दिंखिया खान्थाल थालिर थालिर फस्ला फुंखा आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोरखौ जोङो अमा एबा बयलार फोरजों ओ आलासिफोरखौ जयै लिंहरनानै बा न' खाथिनि फोरजों ज' जालायनानै जोङो बेफोरखौबो जानाय जायो आरो बिदिनो बेवहाय एसे जुमाय फोरबो लोंनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां आरो बेनि उनावहाय बैसागुनि साननै एबा सानथामसो बारनानै जोङो बयबो ओ हायला हुइला मोसानो थाखाय जे आबौ आबै ओ बा आदा आगै बिदिनो उन्दै गेदेर बयबो ज' ज' जानानै जोङो खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै आरो हौवाफ्रा बिदिनो गस्ला गुफुर गामसा गोथां हिनजावफोरा आरो बिदिनो ब्लाउस गोजा फास्रा गोजा दख'ना थावसि बिदन गाननानै बिदिनो समायना रमायना देलायनानै बयबो जहै जोङो बैसागु मोसानो थांनाय जायो बि जे बिदिनो जोंनि खाथियावहाय दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन जायगायाव जों मोसानायखौ नुनो मोनो आरो नों थां बिदिनो जोङो गाजा गोमजा रंजायो बे सात दिनखौ बैसागुनि आरो बेनि उनावहाय जोङो जे मोसानानै मोननाय माइरं एबा फैसाफोरखौ माइरंखौ जोंना जाखिनिखौ जोङो जयै जानो थाखाय मोसाग्रा फोरा जानो थाखाय लाखियो बेयाव एसे जाखिनिखौ नांगौ बेखौ लाखियो बेनि उनावहाय जाखिनि आग्लायो बेखौ फाननाय जायो आरो फाननानै बिदिनो बेनि फैसाफोरजोंहायनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं जाग्रा मुवा बेदर दानि जुगावथ' बिदिनो सिप्राइट आरो जौ गुबुन गुबुन रोखोम खोमनि इदिफोर बायनानै जोङो लोंनाय जानाय बिबदिखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां दे बिदिब्ला नों थां जोंना समाबो जाबाय गुबुन मोनसे दिनाव लोगो मोनफिनसिगोन गो
औ औ गोजोनथों